खोनाखै दोङो ओरैनो। नोंला?
मा खबर लोगो
मोजां। नोंनियालाय?
आंनाबो मोजाङानो दे।
उम अखा हादो नामा नोंसोरनिथिं?
सान्दुंबो दोङो ओमफाय सान्दुं थाबाबो माने अखायाबो एसे एसे हागासिनो।
औ
माबा मा होनो आं माबा जाबायदोंंमोन नों खोनागासिनो नामा?
अ खोनादोथ आरो नोंनिस मा होनो इखो मायबा मायबा सावसुबनाय बायदि खोनादों।
ए माबा मा होनो नोंजों माने एसे माबा बाथ्रा रायलायनो नागिरदोंमोनलै आङो।
मा बाथ्रा
ओइ मा होनो माने ओ हिनजावफोरा इस आइजोफोरा माने मा मा मावनानै माने बिज मा मा बिजनेस खालामनानै माने आथिखालाव नखर
मा? हेलौ
अ खोना द
अ अ बुंफिननाय मोजां अ अ अ माने आइजोफोरनि ल ना? ना माने हल माबा बिजनेस?
हौवा मानसिफोराथ इदिनो खामखायो नाथाय थेवबो माने हिनजावफोरा दा आइजोफोरा माने मा मा बिजनेस मावो इनि सा इनि सायाव माने रायलायनि सानैबो दे नों एसे बुंनानै होग्रो
उम दे ओमबा औ आइजोफोरनि नि बिजनेसनि बागै बुंबाथ आजिखालिथ बुहुत लामा दङ माने बिजनेस खालामनायनि ओ मा होनो इखो? ओम आइजोफोर दानिया माने आइजोफोरखौ बांसिन नुयो दखना दक खान होनाय बा साहा दखान बा हटेल खुलिनाय बिराद नुयो आरो आयजोफोराथ बिराद गो संनाय खावनायाव माबा नालाय। एक्सपार्ट नालाय ओमफ्राय हटेल फोरखौ बांसिन खुलिनाय नुयो आरो हटेल खुलियो ओमफाय दखनाफोरावथ आरो बिराद मोजांखा। सिलेक खामनायफोराव दखना दखना बेफार होयो। बिराद बिदिनो फिसा फिसायैनो जेनेबा फार्स्टआव फिसायावनो स्टार्ट खालामो इनिफ्राय गिदिर गिदिर होलाङो आरो उनाव लासै इबो इफोरबो मोन मोनसे मोनसे माबा बा राहा जेनेबा फैसा खामायनायनि रां खामायनायनि ओरैनो ओम जि आ-आगोलथ जि सि दायोमोन खिन्थु दानिया बांद्राय इदि दानाय नुवा आरो टाइमबो गैयाना मानसिफ्रा माने इमान गांसे जिखौनो बेसे गोबाव दानांगो दानाथ इमान बिदि टायेम गैया नालाय ओंखायनो दानाय नुवा आरो एसे खम नुयो थेवबो जि दानानैबो माबानो हायो जेनेबा वेबिं सवेबिं खुलिनानै खामानि गैयै जेनेबा आइजो फोरखो गामिनि सोरबा साख्रि ओ फैसा गोनां मानसि फोरा। बिदि गावनि नयावनो वेभिं खुलिनानै दि फोरना होयोना नयाव खुलिनानै ओमफ्राय खामानि ओ खामानि मावि आइजोफोरखौ जेनेबा खामानि होनानै बिसोरनोबो जेनोबा खामायनायनि रा हा होबाय। गावबो खामायबाय इदिनो बेबो मोनसे राहा आरो अ अ अ इनथ जोंनावबो दोङो। माने बेबो मोनसे बिराद जेने बा नों गावबो गाव अ-अनार जा अनारथ जाखाबाय गाव दा खामायबायबो जेनेबा गाव खामायबायबो आ मालायखौबो खामायनायनि थाखाय माने राहा होबाय आरो ए बिराद मोजां मोनसे इदिनो ओमफ्राय दोङो ओ खायसे खायसे दानियाथ बिराद माबा गावबा गावनो एखदम फैसा गोनांफोरा हिनजावफोरा ओ माबा बानायसोदो गावनि मा होनो एखो गावनि खुद अन ब्रेन्ड बानायहोनानै डिजाइन बानायनानै दखनायानो जा बा गस्लायानो जा इदि बानायनानै बिराद फाननायखौ नुयो आरो बांसिन माने अनलाइनबो अनलाइन बांसिन फाननाय नुयो आरो दानियाथ बिराद गोजान गोजानाव बो अनलाइन हरनो हायो नालाय अ ससियेल मिडियानि गेजेरजो ओमफ्राय आरो बिदिनो ससियेल मिडियाआव होयो जेनेबा स्पनसार खालामो। ओमफ्राय गोजान गोजाननि खना खनलानि। खायनो मोजां नुहुरबा माने अरदार। खालाम हरो नालाय। ओंखायनो बिराद माने मोजां आरो मोनसे अनलाइनाव मार्केटिं खालामनो थाखाय। ओमफ्राय दानिया माने बेयो एसे मोजां राहा आरो। माबा खालामनाया ओ दख दख नायानो जा बा जियानो जा। बिदि गाव डिजाइन बानायनानै बा ब्रेन्ड नैदि फाननो हायो आरो। अनलाइनावबो अफलाइनावबो जेरैबो। ओमफ्राय इनि बागै नों मा मा मिथिबावो जेनेबा आइजोफोरा आरो मा मा ओ राहा जेनेबा रां खामायनो हाबावो?
ओ नोंथ होनखाबायना इ दानाय लुनाय बिदिनो गाननाय जोमनाय फाननायनि माबा माबि बे बिजनेस खालामनायखौ माने इनि बागै आं बुंलायला आरो। एथ मोनसे थाखाबाय ओमफ्राय बिदिनो दा माने दाबायदि टाइमाव आगोलो हिनजावफोरफोरखौ माने बाजार इदि माबाफोराव थांनो होआमोन। खिन्थु दा होनोबा दा। थ माने आइजोफोरासो बांसिन इदिनो मैगं थाइगंनि माने ओ बिजनेस खालामग्रा जाबाय माने गामिफोरावबो फिसा फिसा होयो ओमफाय बिदिनो दखानफोर फान दखानफोराव फानो ओमफ्राय गुवाहाटि बायदि जायगा फोराव माने आइजोफोरा बुहुद गोजान गोजान ओमफ्राय गरेस्वर मानिबा मानिबा फैनानै माने मैगंनि माबा बिजनेस खालामफैयो माने मैगं थाइगं फानफैयो अ अ लाना फैयो ओं बुहुद नुबाय आं अ। बर' हेनजाव फोरखौ बहुद नोबाय ओमफ्रा नि बेनि उनाव माने ई दानाया जोंनियाव मोनसे। दोङो आरोना माने सासे हिनजावैयो ओ इदिनो मेचिनजो दानाय आरो बुस्थुआ औमफ्राय इदिनो गिदिरथार मोनसे खुलिना दोनदो ओमफ्राय बोहोद सिख्लाफोर सोरबा सोरबा माने इयावनो दायोलिम ओमफ्राय फैसा खामायो गावसोरबो खामायबाय ओमफ्राय माने ओइ मेचिनजों सुथाबनाय इदिबो माने बोहोद सिख्लाफोराबो माने आजिखालि मेसिनजों सुथाबनानै अ इदिबो खुलिनानै माने बयखौबो इदिनो बुरजाथार मानसि फोर लानानै माने सुथाब होनानै दखना सुथाबनाय जि मोजां-मोजां दखना सु थाबो सु सैजार माबा माबि सुथाबो ओमफ्राय इदिनो फानो ओमफ्राय आरो ओय अ गय दुखनाखौ मिथिगोना नोङो
गयदुखना
दखना जाय एदिनो मोनसे मिसिन मेचिन दोङाेलै मेचिनखौ खालामनानै माने इयाव
ओम अ अ नुदों नुदों आंबो आं माने रियेलाव नुवाखै किनथु माबायाव नोदोंमोन आरो इउटुबाव ना माबायदि
जोंनिखि मोनसे दोङो इदि माने इदिनो गय दुखना फोर गो बुथुमना लाब ओमफ्राय इसोरबो बायखयो माने गय दुखनाखौ ओमफ्राय इजो मेसिनाव प्लेट बायदि बानायनानै इसोर फानो माने ओमफ्राय अ इदिबो दोङो ओमफ्राय इ बुहुद बिजनेस खालामो दाना हिनजावफोराबो
उम खामोथआरो हा
बावलायलांबायसो इमान दोङो
इमान दोङोथ आरो पालार सालारबो खुलिसोयो माने एगदम बिराद आजिखालिथ बिराद मेकाप सोलोंनानै बिराद पार्लार खुलिनाय नुयो आरो ओ पार्लार खुलियाबाबो जेनेबा मेकाप सोलोंनानै गामि गामि माबानो थाङो दम दानियाथ बिराद मे बिराद दिमान दङ ना हाबा फिसा फिसा बाबो हाब हाबायानो जाबा सोरनिबा बारदे पार्टि सोरनिबा माबा ओइ हाबा फिसा थायोना गथ फोरनिफोराव मानि माने बिराद मेकाप ल आरो आजि आरो सुटिं फोराव बा मायबा मोसानाय मायबा बुहुत जि प्रग्राम फिसा फिसा जायैफोरावनोथ मेकाप नांखागो आजिखालि हौवायानो जा हिनजावानो जा माने बिराद माबा दोङो आरो मेकाप सोलोंनानै लायोबा बे मोनसे रां खामायनानि बिराद माबा आरो मोजां लामा
उम्म
आरो दोङो बहुद ता बिदिनो ओं आं जिद दखान खुलिनायफोराबो बिदि माबा दखान होयोना गस्ला उम्म गस्ला दखानफोरबो होसोयो हिन्जावफोरा उम्म बिदिनो
ओ दाख्लै नुदोमोन आं मोनसे माबायाव भिडिआव सिख्लाफोरा माने दखान होनायलाय साना फा माबा माबिनि फुलरि साना फाजा सरबत ओमफाय सालाद इदिनि दखान होननाय नुदोमोन आंङो अ इदियावबो नुद' सिख्लाफोरा थाथला मोने इसि इसोरबो
ओं लामाफोरावबो जायखि जाया फिसा फिसा माबा बाबो होयो आरो गिदिर नङाबाबो इदिनो फिसा माबा लानानै अ अ उम्म इबो मोजांङानो जेनेबा सोरबा सासे खायसे खायसे फरायबाय थानाय सिख्लाफोराबो जेनबा क स्कुलाव कलेजाव थांखांबा थांख थांना फैनानै बेलासिफोर बिदिनो आरो मालाबा हलिदेसफोराव इदि फाननाय नुयो आं बुहुतखौनो माने इबो बिराद मोजां माबा आरो जेनेबा नोंङो गावनि थाखायनो दि एसे फरायनायनि थाखाय बा गावनि गान्नाय जोमनायनि थाखाय दिहुननो हाबाय गावनो बिमा बिफानिफ्राय लायालासिनो बिराद मोजां आरो इबो। ओरैनो जना थास्लाय स्लाय जेनेबा
अ हिनजावफोरा आरो दाना बे टारि गारिफोरबो सलायबावो बेटारि गारि सलायनानैबो फैसा खामायबावो ओं ओं बेता ओं जोंनिखिथ' बुहुद जोनदों इदि बेटारि गारि सालायनानै गथ' बाबावनानै बे टारि गारि सलायनो थांबावो
ए आं जोंनिथि एमान नुवाखै खिन्थु।
नुवाखैना जोंनिखि बुहुद इदि सलायग्रा जाबाय बेसेराफो उपायबो गैयाना ओं ओं जोंनिखि हिनजावफोराबो बुहुद सलायो दाना ओमफाय ओ स सेल मिडियानि गेजेरजों इउटुब चेनेलफोर खुलिनानै इदिनो फेसबुकफोराव रिल्स बानायनानैबो इमान माल्दार माल्दार जाबाय सिख्लाफोराबो अ हाबा जानाय हिनजावफोराबो दाना मालाय
उम इथ बिराद दानिया बिराद मानसिफोरनोनो माबा होदो आरो है रां खामायनायनि लामा होदो आरो। बिराद मानसियानो माबा जादो। माहाजोन जादो। इउटुब ब्लगिं बानायनानै ब्लगिं बानायो रिल्स बानायनानै बे ना बहुत दा माने बे भिदिअ होसोयोना कन्टेन्ट होसोयो मोजाङानो इबो मोन से जेनेबा मोजाङै मोजां माबायाव नायोबाथाय मोजाङै लानो रोंबाथाय मोजाङानो।
रोङोब्ला दा दाना माने
बिराद ओं लामायानो जोबा ओ ओ। बिराद माबा दोङो आरो।
उम आथिखालाव मावनोलसो रोंनांगौ माने जेखिबो लामा दंजोबो नागिरनानैल लानो रोंनांगौ मो जांखो माने मायो मोजां मायो गा
उम उम ओयनोथ।
ओमफ्राय मा खामगासिनो दालाय?
दोङो आङो जों नोंसोर निथिं अखा हादोंमोन ना?
अ अखा हा
अखा हानायानो जोंनिथिंबो अखायानो माबा बेस अ फामसो ओंखार बाय माबा
बेसेथो रायलायबावनोलै बहुद इदिनो दोंसोयो बिजनेसफोरनिया रायजलायनानै फोजोबनो
अ बिराद दोङो माने बुंबा बुंनानै फोजोबनो हायाथ आरो।
उम मालाबा रायलायबावसिगोन दे ना दिनै माने दोनथनसै र मा होनो माबा सोंनो नागिरदोंमोन आङो ओ मालाबा रायलायसि दे ओयनो माबा फैदो जोंनियाव आं एसे थांनि र बाहेरायाव। बरफ जाहैनि।